नोंथां औ नोंथां खोनादों नोंथां
अ नोंथां आरो ज खालामनाय दं
औ नोंथां औ
नोंथाङा दङबा आं नोंथांनि सेराव मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांखौ फन हरनाय जादोंमोन
औ नंगौनो थानांगौ
रायलायजागोन दा
औ नोंथां सावराय जागोन नोंथां
बेनो जाबाय ओ जोंनि आबाद एबा जोंनि जा दैलां बोथोराव जा आबाद मावनाय बेनि बागै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नों थागोन जोंनाथ' दा आबाद होनब्ला जोङो बायदि बोथोराव जोङो बायदि आबादखौ गायनाय जाया नोंथां जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंना दैज्लां बोथोरावथ' जोंङो गुबैयै जोंना आसामनि सा सानजा ओनसोलाव जोंङो गुबै आबाद हिसाबै जोंङो माइ आबादखौनो गायनाय जायो आरो नोंथां दा जोंङो माइ आबादनि अनगायैबो जोंना उफेरा आबाद बायदिसिना दंङ जेरै जोंना पटल भिन्दि बायदिसिना जेरै जोगोनार जोंना लेस्रा नंङाब्ला जोंङो बा थाइसुम बायदिसिनाखौ जोंङो अफेर आबाद हिसाबै जोंङो गायो आरो नोंथां बेनि उनाव जोंना बायदि बायदि जोंङो आबादफोर दंबावो जेरै साङाव जानाय आबाद जेरै जोंना खुमब्रा लाव बायदिसिना दं आरो नोंथां दा जोंङो गुबै आबाद हिसाबै जोंङो माइ माइखौ जोंङो माबायदि गायो होनब्ला नोंथां दा जोंङो माइ गायनो थाखायथ' जोंङो गिबियावनो जोंनो माइज्लि-माइज्लिखौ नांग्रोगोन आरो नोंथां माइज्लिखौथ' जोंङो जेब्ला जोंना माइआ मोननानै जों बेखौ हायो अब्लानो जों बेखौ बासिनानै लायो आरो नोंथां जेब्ला जोंङो बेखौ बासिगोनांब्ला जोंङो बेयाव जाहाथे गुबुन-गुबुन ओ माइफोरा नांफादेरा बेनि थाखायनो जों बेखौ मोनसेथि ओ जोंङो अम अम बासिनानै जोंङो बेखौ मोजाङै ओ जावनानै लानांगोन आरो जावना लाखांब्ला जोंङो बेयाव थानाय थेफा ओ बेगरफोरखौ जोंङो मोजाङै बासिनांगोन बेनि उनाव जोंङो बैखौ बस्था नङाब्ला जोंङो मनायाव मोजाङै सोना दोननांगोन आरो नोंथां सोना दोननानै जों बेखौ गोरायै गोरायै खाना दोननांगोन खाखांनानै जोंङो बेखौ दै नङाब्ला जोंङो हाखर नङाब्ला जोंङो बायदिसिना जोंङो जेराव दै दंङ बेयाव जोंङो मोजाङै अम ओ मोजाङै जोंङो नारसोमनानै दोननांगोन जा बेनि माइ बाहागोआ जोंनि दै सिङावनो थायो बेबादिनो जोंङो दोनांगोन आरो नोंथां। बेबायदि दोनखांनायनि उनाव जोंङो सान से नङाब्ला साननै जोंङो नेनांगोन आरो नेनायनि उनाव जोंना बै ओ बै माइफ्रा जोंना गाजा बेरनायखौ जों नुयो आरो नोंथां जेब्ला जोंना बै गाजा बेरो अब्लाथ' जोंङो जोंङो दुब्लि फोथार नङाब्ला जोंङो जोंङो गोजौ हा जेरै जे दै थानाय जायगायाव जोंङो बेखौ मोजाङै एवना लानांगोन एवखांनायनि उनाव जोंङो बे खौ मै होनांगोन मै होखांब्ला जोंना जोंङो बायदि सिना जोंना बेफोराव हाग्रा बायदिसिना थायो आरो नोंथां बे हाग्राखौ जोंङो मोजाङै बासिना लानांगोन बेनि उनाव जोंङो बै जोंना रोदा रोदा ओंखारनाय जोंङो माइखौ बेयाव सारना होनांगोन आरो नोंथां सारखांना सारना होनानै जोंङो गुबुंयै सारना होनांगोन जाहाथे जोंना फुनाय समाव जोंना उसुबिदा जाया बेनि था बेखायनो जों बेखौ रोजायै सारना होनांगोन बेनि उनाव जोंना बै सारखांनायनि उनाव जोंना बायदिसिना जोंना दाउफोर फायो ना नोंथां बै दाउफोरा जोंना बैखौ माइ बेगरखौ जोंना जायो बेनि थाखायनो जों बे बेखौ जोंङो सानसे बा साननै जोंङो जेब्लासिम रोदाया मो जाङै रज'वा बेनि बेयाव जोंङो मोजाङै नायनांगोन आरो नोंथां बेनि उनाव जोंना मोखौ बायदिसिना बोरमा थायो नालाय बोरमा बेफोरखौ जोंङो होबथानो थाखाय जोंङो ओ जोंङो बेरा-बेरा बायदिसिना जों होनांगोन आरो नोंथां होखांनानै जोंङो बैखौ जेब्ला बेयो देरो अब्ला बेखौ जोंनाथ' माइ गायनोबो स-सम जायो नोंथां अ-अब्ला जोंङो दुब्लि फो थाराव जोंङो ट्रेक्टर नङाब्ला जोंङो मोसौजोंबो एवनायखौ नुबोदों आरोना नोंथां। जेब्ला जोंङो एवनो एवनो नागिरो अब्ला जोंङो बै बैनि अम जोंङो अम आलि नङाब्ला जोंङो बै बेफोरखौ दैनि गोनांथि जायोना नोंथां दैया जोंनि ओ माइनि थाखायथ' जोबोर गोनां आरो नोंथां जेब्ला बै दैखौ दैखौ जोंनो लाखिनो गोनां जायो अब्ला जोङो दुब्लिनि दुब्लिनि जोङो आलिफोरखौ जोङो मोजाङै नायनांगोन आरो। मोजां जाहाथे बेयाव खांख्राइनि गुदुं नङाब्ला बायदिसिना जोंना गुदुंफोर थायो नालाय नोंथां बेखौ जोङो मोजाङै होथेनानै जोङो आलिफोरखौ मोजाङै खोना लानांगोन। बेनि उनाव जोङो खारायनानै जोङो सामार होखांनानै जोङो ओ मै होनानै जोङो खायसे खायसेखौ जों गायनायनि सिगांनो बिसोरो बेयाव हासार होनायखौ जों नुदों आरो नोंथां। जेब्ला बिसोरो हासार होयो अब्ला बै गायखांनायनि जोङो सानसे साननै थानानै जोङो बै जोंना माइ आबादखौ जोङो मोजां जानायखौ जोङो नुदों आरो नोंथां। बेनि उनाव जोंना जेब्ला जोंना हा गायखां जोंना माइ गायनो सम जायो अब्ला जोङो बेैखौ खोथियाखौ जो मोजाङै फुनानै बेयाव थानाय हा हा रोदायाव थानाय जों हाफोरखौ मोजाङै बासिनो फुनानै जोङो बुनानै जोङो बेनि हाखौ जों साफा खालामना लांनांगौ। साफा खालामना लांनायनि उनाव जोङो बैखौ आखा आखा खानानै जोङो दुब्लि बोथोराव लाना थांनांगोन आरो नोंथां। हाखांनानै जोङो बेखौ मोजाङै जोङो गायनो थाखाय जों गामिनिनो आइजो नङाब्ला जों गामि खाथिनिनो बायदिसिना जों गायग्राफोर खौ जोङो लिंनांगोन। जेरै हौवासाफोरखौ जों गायनायखौ नुयो आरो नोंथां बेनि उनाव बेफोरदि जोङो गायनानै जोङो जेब्ला जोंना मोनो अब्ला जोङो हानाय जायो आरो नोंथां। नोंथाङाबो एसे मेसें बोथोराव मा मा आबाद गायो नोंथाङा बेसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथा। ओ जोंना मेसें बोथोरावथ' जोंना गुबै ओ गोबां सुबुङानो जेरै उफेरा खि एबा ओ जानाय लोंनाय मैगं थाइगं आरिफोरखौ गायनाय नुयो। आलु ओ बेसर आरिफोरखौ जोङो ओ फोनायखौ नाथाय जोंना गोबां बांसिन सुबुङानो ओ जोङो मेसें बोथोराव जोङो बुंनो था ङोब्ला बेसर आबाद बेसर आबादखौ जोङो दुब्लि फोथारफोराव फोनायखौ नुयो। मानो होनना बे बेसोर फोनायनि जाहोना जाबाय जों बेसर आबादनिफ्राय जोङो जों जा जानाय थाव गुबै बे थाव गुबैखौ जोङो बे बेसरनि बेगरनिफ्रायनो फोनानै मोनो आरोना। बेनि थाखायनो जों बेसर आबादखौ खौ मावनाय जायो। मेसेङाव बेखौ माबायसा मावोब्ला जोङो जेब्ला दुब्लि फोथाराव जेब्ला माइ उन जाखाङो माइखौ हाखाङो अब्ला जों दा लान्दां थायो लान्दां जाना थायो बे अब्ला बेयाव जा नारा थानाय बे नारा थानायफोरखौ जों गिबियावनो ओ गैया खालामग्रोनांगोन जेरै खायफाया बे नाराफोरखौ अर सावनानै होनायखौबो जों न नुनो मोनो। बे अर सावनायनि जाहोना जे नाराफोरा जाहाथे ओ खामनानै हांगार जालाङो आरो बे जा हांगार बे हांगारा जाहाथे बेसरनि आबादाव जाहाथे हासार बायदियै खामानि होयो बेनि थाखाय बे हांगारफोरखौ जोङो ओ सावनानै होनाय जायो लोगोसेनो बे जेब्ला बे हांगारफोरा जों गैया जालाङो अब्ला ओ खामनानै हांगार जालां जोबोर होमबानिया जोङो जों थेक्टर ओ बेफोरजों जोंङो बे गुन्दै खालामनाय जायो एबा मिहि खालामनानै लानाय जायो। ओ बेनि उनाव जोङो फारसे जा बेसर बेदान बे बेसर जेरै- ओ गावनिनो ओ सिगां बोसोरसे सिगाव फोखानायखौबो दोननो हायो। नङाबोला जोङो औ उर जेरै नारसारि आरिफोरनिफ्राय लाबोनानैबो जोङो ओ फोनायखौ नुनो मोनो आरोना। जेब्ला बे बेसरनि आबाद खालामखांनायनि उनाव जोङो जेब्ला आ बे बेसरालिखौ फैयो ओ फोखांनायनि उनाव जोङो बेयाव गोबां जोथोन लानोगोनां जायो जेरै मोसौ बोरमा ओ जेरै एमफौ एनला आ हाफोरनि थाखाय जों गोबां जोथोन लानो गोनां जायो
नंगौ नंगौ
बेनि उनाव जेब्ला बेसरफोरा देरबोबाय थायो अब्ला जों बेफोराव बेया बेसरनि जा बिलाइ बे बिलाइफोरखौ जोङो गो नुबोगासिनो दोङो बिदि गोबां एम्फौ एनलाफोरा खहा खालामो बेनि थाखायनो जों बेयाव नांगौ बादियै ओ जेरै रासायनारि एम्फु बुथारग्रा मुलिफोरखौ होनाय जायो अब्लाबो जेरै जोङो ओ बे बेसर आबादा बेखौ दैखांनो थाखाय जोङो ओ जेरै नांगौ बादियै ओ जेरै न'निनो ओ बानायनाय गोबोर हास- सार ओ एबा फेसेवनाया सार नङाब्ला जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय मोननाय रासायनारि हासार आरारिफोरखौ बाहायनाय जायो बेनि उनाव ओ जेब्ला बे खौजोङो बायखाङो अब्ला जोंना जे ब्ला बेसरा बिबार बारो बे बिबार बारनाय समाव जोङो बे बेसराव ओ रासायनारि एम्फौ ओ फोथैग्रा मुलिफोरखौ होनाय जायो मानो होनोबा बे जेब्ला बेसरा बिबार बारो अब्ला बेयाव ओ गोबां रोखोमनि जेरै बेरे ओ सिखिरियारिफोरा सोब- नानै जा बिबार बे बिबारफोरखौ ओ ओ खहा खालामो आरोना बा फिथाइ थायनायाव ओ होबथायायो बेनि थाखायनो जों बेफोरखौ ओ बेफोरनिफ्रायवानि बेफोर खवानिफ्राय जों बारग'नो थाखाय थाखाय ओ मुलिआरिखौ होनाय जायो आरोना लोगोसेनो जेब्ला बेयाव ओ अब्ला बिबार बाख्नानैनो बेयाव जेब्ला फिथाइ थायो अब्लाबो जोङो बेयाव गोबां एम्फौफोरखौ जानाय नुयो ओ बेनि थाखायनो जों आबादारिफोरा गोबां जोथोन लानानै बेफोरखौ जोङो ओ मावा माव- नांगौ जायो आरोना बेनि उनाव जेब्ला ओ बे बेसरनि जा बे फिथाइ बे फिथाइफोरा जेब्ला रानानै ओ गोरान जायो अब्ला जों बेखौ ओ फुयो जेरै ओ न'खरनि सुबुंफोर लोगो नांनाय नङाब्लाबो जों गामिनि सो सोरबा सासेबा सानै एबा जोङो हाजिरा लानानै नङाबो जोङो बेसर फुनो थाखाय थटिखा होननानैबो फुहोनाय फुहैयो आरोना बेनि उनाव जेब्ला बे बेसरफोरखौ फुखाङो अब- अब्ला जोङो बे दुब्लि फोथारावनो मोनसे ओ दखरसे हा एबा दुब्लिखौ लानानै जोङो मोजाङै साफा खामनानै जेरै ओ गिबियावनो बेनि हाग्रा बंग्रा आरिफोरखौ जों मोजाङै सनस्लनानै बेखौ साफायै लिरनानै बेयाव जोङो जा बेगर बे बेगरखौ जोङो नानाय जायो आरो ना जेरै जोङो मोसौफोर जों नङाबाबो ट्रेक्टर नङाब्लाबो जा बोसोनो जोंनाथ' दा माइ नाग्रा एबा बेसर नाग्रा आरि बिसोरनो ओंखारबाय जाहाथे उदैफोरजोंनो नानाय जायो बेनि उनाव जेब्ला बेखौ नाखाङो जों बे बेसरफोरखौ न'वआव लानानै फैयो आरोना लानाफैनो ओमफ्राय ओजोंहाय जों ज बेसर नि जा फिथाइनि जा साख्रलि बेखौ जोङो ओ सावनानै होयो जाहाथे बेयो ओ दुब्लि फोथारफोराव जाहाथे हासार महरै जायो बाहायजायो बेनि उनाव जोङो जेब्ला बेस- बेसरखौ लाना फैयो अब्ला जों बेसनखौ मोजाङै सान्दुं फोरानो रुनानै सोनानै दोनो आरोना जेरै बस्तानि फोराव जेब्ला ओ मानसिफोरा बुंङोदि जे बेसर बेगरखौ जेसेबांनो गोबाव दोनो एसेबांनो थावा बुरजा ओंखारगोन होननानै जेब्ला बेसरखौ जोङो ओ से बोसोर बा एबा द' दानसो ओ ओ ओ सोनानै दोननायनि उनाव जों जेब्ला बेसरखौ ओ थाव बेसर बेगरनिफ्राय जा थाव दिहुनो ओ दिहुननो लानानै थाङो आरो ना बे बेसाद दिहुननो लानानै थाङो जा गिबियावनो बे बेसनखौ मोजाङै सुग्रोनानै ओ जेरै सान्दुंआव फोरानग्रोयो फोरानखांनायनि उनाव जोङो जेरै मेसिनारियाव जोङो लानानै थांनानै बे थावखौ दिहुननाय जायो आरो बे थाव दिहुनायाव जा ओंखारनाय जा बेसरनि जा बिगा एबा जे जा ओ बेफोरखौ जोङो नु लाना फैफानानै जों जेरै ना फिसिनाय आरिफोराव जों बाहायनो हायो मानो होनोबा बेफोरखौ जायो। बेबा नाफोरा गोबाङैनो थाबैनो देरनायखौ जों नुनो मोनो आरोना।
एव नांगौ नोंथां औ होबा नोंथां औ नंगौ नोंथां गोजोन्थों नोंथां।